औ मा खालामगासिनो?
दङ ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय?
नै ओरैनो दं आंबो फांखानि बार जागासिनो
सा
औ दिनै बिराद गरम
औ
दुब्लियाव माबा हाग्रानि मुलि सारदोंमोन आं बोरैबा मोनलायबाय
अ आबाद मावदों ना होमबा?
औ औ
माय आबादना?
औ माइ आबादानो जोंहा गायनाय जायाखै जानायालाय बे आदैमोनाव सारहैदोंमोन आं
ओमफ्राय जानाया दासो संहांनो नागिरदों
औ मा मैगं?
मैगंआथ ना बेलाथि आलु बिदिनो जागोनदां
अ
नोंस्रालाय
जोंना-जोंना मैथाजों ना ओमफ्राय नाफाम बाथोन
बाब माथो मोजां मोजांयानो उं औ-औ जि आइ टेक मोननाय
औ-औ-औ
हुं-हुं
नोंथांङा जाफेरबाय नाफामखौ ओंगोद
उं-उं
ओइ बाथोन बायदि एउ बाथोन बायदि एवबासो गोथाव जायोलै
नोंथांङा औ नोंथांङा मोनथियो नाफामखौ मारै बानायो
नाफामखौथ आं बारा मोजां मोन्थिजोबा खिन्थु बानायनाय माबाया नाखौ देनानै बयाममाव सोना दोनोना खिन्थु मा देफा इथाएल बेजों लोगोसे आं बेखौ मिथिया आरो।
होमबा आं खोन्थानोसै नामा?
औ देलाय खोनथालाय।
उम होनबा खोन्थानोसै नोंथां। खोनासंदों उम गिबियावनो जोंना ना नांगोन। नाखौ-नाखौ फोराननांगोन। जोंङो इदिनो जायखिजाया ना ना गिदिरबा जानाय नंङा खिन्थु ना फिसा-फिसा बेयो गोरलै-गोरलै ना मावा बोथिया ना फिथिख्रि ना बेफोरबायदि ना नांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो बेखौ रानखांनानै फोरानबाय जेनेबा फोराननानै रानबायना बे नाया बिनि उनाव जोंङो थास बिसं थास बिसंङा औ बेखौ खागोन बेखौ खानानै जोंङो नाजों बे थास बिजोंजोंखौ उवालाव देगोन। उवालाव औ लगायनानै उवालाव दोखो-दोखो। देनानै बिनि उनाव जोंङो औवा बुरखा नंङाबा औवा गुबै मोनसे हासं दानगोन आरोखि हासुं दाननानै बिनि गुदुंङाव जोंङो बे ओ थास बिसंजों ना गोरानजों गेब्लेनाय सोना दोनगोन दान मोनथामसो सोना दोनगोन बिनि उनाव बे सोखांनाय ओ बेखौ दिखांनायनि उनाव सोनानै मो जां जाहाथे बारा हाबा बेखौ बारा हाबनो हाइजासे खाथिना दोनो बिनि उनाव खाथिनानै दोननाय जों बिदिनो दान मोनथामसोनि उनाव बेखौ आरामसे जानो हाबाय आरोखि जानाय माने एवनानै जानो हाबाय औ औ-औ-औ मानि गेसावसोखा नालाय बुस्थुआनो गेसावसो जाखायो नाम सेवहोखायोसो नालाय मिथिबाय दा होनबा
औ-औ मिथिबाय। ओरैनोथ ना-ना फिसा फिसाथारबा बांसिन। बोरैबा गोखा जायोबा ना मावाफोरबा बांसिन।
औ बे नाया नानि खिथाबायना बेयाव। ओम बिखौ गारनाय जाला बिदिनो आरो फिथिख्रिफोरखौ सायनानै माबाबा मोजांसिन जायो ओम ना औ ना बोथिया। बोथि बोथिआ बाला हावा बिदिआव साबसिन जाबाय
ओरैनोथ बेखौ बै ना गिदिर गिदेरजों बिदैबो जाजायोना
औ औ
ओम
खौ नाफामखौ
औ
जानोलै
आ बिदिबो जाखांबाय आं जानायालाय अ अ नङा बे ओम ओम बै ना गिदिरजोंबो एसे बिदै बायदि खामनानै जा
औ ओम आं बिदि जाफेरेराखै नोंथां
औ औ
खालि बाथोन थुल्गिनाय जाबाय जै नाफाम ओम नाफाम औ
देलाय बुंलाय
अ जै नाफामखौ एवबाथाय गामि गंसे से मोदोमजोबखायो ओम ओम माने नाफाम गुदुं ओ नाफामखौ जाखुमानो हाया होननाय बाथ्राया सैथोमारना नोंथां गासिबो मोनथिजोबो गामि गंसे ओम ओम मोदोमथारो
ओम ओम ओम ओरैनो गेजेरावबो जानानै मोजां मारियाबाथाय आरो सेवलाङो ना बेसे बार हाबबाय थाबाथाय गारजि जालाङो
औ
ओम
ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा मा मा मिथिबावो ओंख्रिफोरखौ एसे बरनि एकदम मिलायथाव मिलाय औ
अ अनला दाउ स
ओम बेफोर देरो आरो जाखाबाय ना नोंथां नारजि अमा औ ओम
ओमफ्राय
औ
ओरैजाय एम्बुजों नोरसिं बा एम्बुजों अन्थाइ बाजाब
बेबो मोजांथार औ एन्जरखौ जागोना जायाखै नोंथाङालाय
जायो
जायोना ओम एन्जर बेदर एव ओम ओम बेरावहाय औ ओरैनो नोथ खुसि
औ जायो जायो बे खुसियाजोंबो बै माबाजों गोथाव जायो बा खु बै मा ना मागुराबो गोथाव जायो
माथो खोनानाय बायदिबा नोंथां
ओम
खुसियानि थैखौ गोथाङै लोंनो हायोबा माथो थै बारायो होनना नै मा सुबुंफ्रा बुंसोगारो। ओम। मानि माखासे सुबुंफोरा बुङो आरोखि नोंना थै गैयाबा नों थै माबानोबा खुसियानि थैखौल' लों नों होमबानो इनारजि मोनो बोलो मोनो होननानै बुङो माखासे नाथाय आं लों लोंफेराखै नोंथ
गोथाङा एसे बोरैबा जागोनदां।
जानो
बेखौथ' मिथ औ औ आंबोथ' मिथि थ'ला बेखौबा खिन्थु खुसियाफोरखौलाय जानांगौ आरो मागुरफोर खौलाय जानांगौ थैफ्रा एसे खम खमबा। ओम बारायो आरो हेमग्लबिनफ्रा। ओम ओरैनो मैगं मैगं थाइगंआ फ्राय ओरैजा हाग्रानियाथ' दङ दायो सिबुं मोनजायो ना?
उम सिबुं नै औ औ। गोदो एसे खाथो खाथो गोदै अबा अबा गोदै जायो खाथो जायोना नोंथां?
ओम गोथाव जायो बेबो औ फाजा एवबा। नङाबा मै-मैद्रुबो जाजायो।
औ।
ओम ओम ओमफ्राय ओरै थाबाय मेसेंआव बै दाब्ले दाब्लेया मा होनोमोनलाय बेखौ?
दाब्लि दाब्लि माबा मानामुनि औ औ मानामुनि। जों दाउ रोसिफ्राबो गोथाव जायो नोंथां ओम
औ औ जोब्लावरि औ औ बेथ' माबाजों बै एसे बेमारिफ्रा दाउजों बिदि फुदुंना जाजायोना
ओम सौखाफ्रा हामो माथो नोंथां ओम हाब खिफि बेनदोंआथ' गुनि
औ खिफि बेन्दों ओमफ्राय जोब्लावरि ओमफ्राय ओरैजाय माबा थाबाय सिब्रु। लागायनानै ओमफ्राय ओरै माबा थाबावबाय बै उसुमै।
औ औ उसुमै। उसुमैखौनो जारिबो होनोमो जारिबो होनोमोन नामा नोंथां? ओम माने आं मोनसे समाव औ मोनसे समाव आं आनदायबाय थादों नोंथां माने जारिखौनो माखौ उसुमै होनोसो नंबायथादो आं नोथां ओमफ्राय उनावसो जारिखौनो उसुमै होनोनो जेब्ला मानसिफोरनि नुनानै ए बे उसुमैसो होनो होम
औ थारमाने जायगा लायै जायगा एसे बेलेग नालाय रायलायनायफ्रा। ओम ओम।
खिफि बेन्दोंखौथ' जानायावल' बाहायालै नोंथां आरो बे खौ दुरुं हिसाबै बाहायोना नोंथां बर'फ्रा जेरै- न' बां लुनायफ्राव खायोना।
औ आरो बेजों लोगोसे गोदो आरो खर'फोर साबाय बायोबा बरमबो बानायोमोन बेजों।
नंगौ नोंथां? ओम।
गोदो आबौआज जोंना बानायोमोनलै दा रोंलाना। खर' गिलिर खर' सानायफ्रा ओमफ्राय दासोम होयोमोन खर'आव। मा मा होफायो? ओम।
बे मा होनोमोनलाय आमाय मोननायाव मा बेन्दोंखौ खायोमोनलाय नोंथां हाग्रानि?
नायाव बै लेवा बेन्दोंआनोमोन
अ लेवा बेन्दोंआनो
औ औ आरो लेवा बेन्दोंआ मोनसे मोनसे खामानियावबो सोलियो बै खिनाय जायोबा
उम
बेबो थाबथा होनो हायो
औ नंगौ
उम लेवा बेन्दों आ माबा देग्लिनानै लोंनांगौ आरो बेनि उनाव दङ आरो आरो अनलाजों थायबें बिलाइफोर जान जाबा मोजां
आं जाफेराखै नोंथां
बे मोजां थारमाने खो आं गोदोनिफ्राय खोनानाय मथेबा आरो बै जेनेबा खामानि मावनाय दांनायाव बोसोराव मालाबा लेवार अरजागोन मालाबा बेलाव अरजागोन मालाबा गांनलेत नांफ्लांगोन नैबेफोरनि माबाखौ दानजोबो जायो
खोनानो मोनदों माथो नोंथां थाइबें बिलाइजों बेलावबो बानो
औ बेनोथ आरो बै जेनेबा बबेबा अंग फ्राव हाबोबा थाइबें बिलाइ लोङोबा गबावोसो
नोंगौ नोंथां
बे औ मुलिसो बियो बेखौ बोसोराव खनसेबाबो जा थारांगौ ओखायनो
औ
देहायाव गाज्रि माबा थानायफ्रा दानलांजोबो आरो
आरो ओरैनो नोंथाङा उराव बेदरखौ जाफैबाय नामा
खोनायाखै
उराव उद बेदरा
औ औ जाबाय बे औ औ औ उम खांख्राइजों माइसुन्द्रि
औ बेफोर जल एव बाथोन देनानै जाबाथाय गोथाव जाबाय नामा ओरैनो नोंथाङा बे ओ खुन्थाय नाराखौ जाफेरबायना जाफेराखै
खुन्थाइखौ जाबाय जानायालाय बाथोनावसो जादों आरो आं गो-गोखा नङा होमबा खुनथाय
औ ओमफ्राय ओरैनो मा दंबावो नोंथां थालेर फस्ला
औ थालिर फस्लायाथ जायो माबाजों अनलाजों
औ नोंथां थालिर फस्लाखौ जेब्ला बर'फ्रा मोनसे फोथायनाय दं आरोखि सारादु सारादु खुंनायाव थालिर फस्ला जाहोलायोमोन
औ औ औ
सारादु कुंनायाव
आरो थालिर मैखुन बेफोरथ' बिराद भिटामिन गोनां
औ नोंथां बेबो जेब्ला मोनसे बुंथाव जादों नोंथां मा होनोम बेबो गुनि आरोखि गुनियालाय औ खोनादों आंबो उम
ओमफ्राय मा दंबायोमोन
दंनायाथ अनेक दं सरज'नाखौ जाबायना नोंथाङा
औ सजनायाथ बेबो बिराद भिटामिन सजना फिथाइया आरो सजना बिलायाबो आरो खारै जाजायोना
उम जाजायो नोंथां नोंथाङा मैफ्रायबो जाफेरबायना जाफेराखै
जाबाय जाबाय मैफ्रायाबो बिराद भिटामिन गोनां उम उम। आरो बेफोरो गोथार जायोना पियर जायो जेबो गलायनाय गोयै ओ। आर औ आर बेजों लोगोसे दङ' बर'नि ओंख्रिया लाफा
औ लाफा लाफा औ ला फाया एखदम मोजांथार ना नोंथां? औ। औ औ नोंथां उम। औ दे नोंथां उम।